हेलौ।
अ नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादो ना?
अ खोनादो दे।
अ अ नों थां गिबियावनो सानजुफु समनि गाम हामलायनाय बावहरबाय।
अ गाहाम हामलायनाय बावहरनाय नोंनिसिमबो।
औ दे दे। अ जोंहा नोंना आङो अ जों सानैजों माने माखासे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों ओ आबादनि सायाव जिखुनु आबाद औ औ जिकुनु आबादनि सायाव जों सावरायगोन।
औ।
आबादाथ' गोबां रोखोमनि थायो
उम औ औ औ।
ओ जोङो आबाद होनोब्ला माबायाबो होनो ओ थालिर आबादखौ जों माबायदि दि मावनाय जायो नोंनिबा नोंथां?
ओ थालेर आबादखौ जों मावनो गोनां जायोबा गिबियावनो जों थालेर गोरलै गोरलै थालेरखौ नागिरनानै माने बे फुलि ओंखारनायफोरखौ नायगेरनानै जों दालाय जि जायगायाव जों आबादखौ मावगोन बे जायगायाव जों लाना थांनांबाय फार्ट आव जों गिबियावनो बे जि जायगायाव गायगोन बेखौ हालेवग्रोना लाबा मोजांसिन जायो। ओमफाय बे बुस्थुखौ थालेरखौ जा जों फुलि ओंखारनायखौ फिसा फिसा फुलि ओंखारनायखौ जों लांनानै बे आबादथिलियाव लांनानै हाखर जावनानै गायनाय जायो। आबा बे थालेर नि आबादावथ' जेबो बेलेग बुस्थु होनांगौ जाया नालाय ओरैनो बेखौ लांनानै गायहैबानो जायो। नङा होनबा?
औ नंगौ नंगौ।
ओ आरो बेनि अनगायैथ' आरो आबाद थालिरनि आबादाव जेबो गोनांथियानो जाखाया नङा होमबा? ओ जों बे खौ गायबानोखि जायो डाइरेक्ट बिनिफ्राय जों फिथाइ सामथायाइ मोननो हायो। थालिर फिथाइखौ गोबां मोननो हायो फोमोननानै फाननोबो हायो हाथाय बाजारफोराव आरो नआव गावनि देहानि थाखाय जानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बेनि अनगायैबो आरो बेलेग आबादनि बागैबो बुंनो थाङोबा जों गय गायो, बिदिनो हालेवनानै गय गायो। माइ गायनो हायो गोबां रोखोमनि आबाद थायो जेरै मैगं थाइगंबो गायनानै जों नआव सोलिलांनो हायो। आरो अहम मा बुंबाव नों बुंदो दे नोंथां
औ औ आं बुंनोसै नोंथां औ जोङो नोंथाङा दानि एसे बुंलांबाय ओ गय आबाद जों गय आबाद मावो ब्लाथाय जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै जों गयखौ जों गि बियावनो माबायदि गायो होनो ब्लादाय जोङो ओ नआव थाखानानै थाखानायबो गय थायो, जि गय फुलि खालामनोबो हायो ननिफ्रायबो बा जों नआव गैयाब्लाथाय गुबुननिफ्राय जों बायनानै गयखौ लाबोनानै बा मोनसे जायगा बा मोनसे ओ जों माबे जायगायाव गायगोन बेखौ जों नायगोरनानै बि जायगायाव गायफैनाय जायो गय खो जों गायोब्ला बोसोर बोसो रावनो जोङो बिनिफ्राय मोन मुलाम्फा मोननो हायो जोंनि जि मोननांगौखिनि बेखौ मोननो हायो जि गयफोरा मोजां जायोब्लाथाय गयनिफोरा दाम जायोब्लाथाय जोङो माखासे सुबिदा मोननाय जायो आरो ओ जोंनि मा खासे माबेबा समाव खामानिनि थाखाय बाहायनो हायो बिनिफ्राय मोननाय माखासे मुलाम्फाफोरखौ गयखौबो जोङो ओरैबायदि माबा मा होनो जोङोल माले माबेब माबेबा समाव माने दामबो मोनो, माबेबा समाव माने गयनि दामा खम जायो जं गयखौ साफ्रोमबो औ साफ्रोमबो जाय मोनफ्रोमबो जायगायावनो मा होनो गयनि आबादखौ जोङो बांसिन नुनाय जायो बा जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नुनो थाङो गय आबादखौ गोबां सुबुं फोरानो मावनाय जायो बा मावनायनि बेलायाव ओ गयखौ गयनिफ्राय जों खोब मुलाम्फा मोननाय जायो आरो नोंथां जोङो गयखौ गायनो हायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां बा जों गयनिफ्राय बोसोर बोसोरावनो मोननाय जायो नालाय जों गयखौ गायनो हायोब्ला मोजां जायो होनना नै आं सानो नों थाङाबो मोजां सानो ना नोंथां?
औ जों गयखौ गायना लानो हायोबा माने जोंनि फिउसारनि थाखायबो माने इनभेस्ट खामना दोननाय जायो जों मोजाङै गायनानै जोथोन लानानै दोननो हायोबा बिदिनो गोबां थाखा मोननोबो हायो सेरसेयावनो नों केजि किल हिसाबै फानोबा पन्सास थाखा सल्लिस थाखा मोननो थाङो जोंनि एरियाथिं गोबां रोखोमनि थाखा खामायनो हायो यहाय गायनानैबो जोङो थाखाखौ बहुद खामायनो हायो।
औ औ
जोंनिथिं गोबां जायगाथिं मानसिफोरा गोबां बागान खालामना लायो बिदिनो बागान खालामना लानानै बेजोंनो नखर सोलिलाङो नखर सालायलाङो सोरबा सोरबा आरो सोरबाथ गोबां बागान गिदिर गिदिर खालामना बेजोंनो माहाजोन जानायबो दं न लुनायबो दं गिदिर गिदिर न लुना लानो हादों गय बागान गायनानैनो जोंनि हा हु थायोबा जों बेखौनो खालामनानै फिउसारनि थाखाय साननो हानाय जायो आरो गय बिफां गायनानै लानो हायोबा मोजाङै जोथोन लाबाय था थानो रोङोबा जों इमान हासारबो नांसोआ गय बिफाङाव जों नआव जा एसे एनै मोसौ फिनानै जे एसे एनै हासार मोनो बेखौनो एसे एसे रानै रानै होनानै आराम फांसे फांसे मोजां मोजां नायलांबाय थायोबा बेजोंनो मोजाङै जालांनानै बेजोंनो फिउसारखौ जों सोलिलांनो हायो आरो जायहा हा दं हु दं बिसोर गायनानै बोरै हाफोरावसो जायो नालाय बेबो बोरै ह थाबाथाय माने मोजाङै गायनानै सोलिलांनो हायो आरो बेजोंनो।
औ
उम
नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां जोङो माख माखासे गयनि आबादनि सायाव सावरायबाय नंगौ जोङो माखासे गयनिफ्राय सुबिदा मोनो नों जेरैबायदि बुंदों बिदिनो माखासे जों गयनिफाय सुबिदाखौ मोनमारो। दा जोङो आबादनि बिथिङाव जों गोबां आबाद गोलैयो आबाद होनोब्ला जेरै जोङो खुसेर आबादबो मावनो हायो जों खुसेर आबादखौ माबायदि मावो होनोब्लाथाय आं बिनि माखासे खुसेर आबादखौ माबायदि मावो होनोब्ला बेखौ आङो मिथिजोबा अब्लाबो आङो आंनिफ्राय मिथिनायखौ आङो बुंगोन ओ- जों खुसोरखौ मा होनो ग मा होनो खुसेर आबादखौबो आथिखालाव गोबां मावसै। गरम बोथोराव खुसेरा गोबां सोलियो दा गरम बोथ जाबाय नालाय खुसेर बिद लोङो जों खुसेरखौ गायनो हायोबा खुसेनि माखासे मुलामफा मोनो जेरै जों खुसेर बिदै लोङो गरम जायोब्ला दै दा आथिखालाव खुसेरखौ माने गरम बोथोराव खुसेर फेरेग्राफोरा खुसेर बिदि खालामो बे खुसेरनिफ्राय जोङो मेथाइ गुर खालामनो हायो बिदिनो बायदि बायदि मुवायाव जों खुसेरख खौ बाहायनो हायो आरो जेरै जोङो बिदिनो माखासे गोनांथि गोनांथि खामानिफोराव खुसेरखौबो जों बाहायो। बिदिनो जों जानायाव बाहायो जों जेरै दानफायनाबो जानो हायो। बिदिनो बिदै लोंनो हायो नोंथांमोननि बा नोङो माबायदि मुलाम्फा मोनो होनना सा होनो नोंनिबा बे खुसिरनिफ्राय नोंथां?
ओ जोंनिथिं इदिनो गोबां सुबुङाबो जोंनिथिंबो दा जागायलांगासिनो दं खुथेर मावनाय जोंनि न खाथि खालाफोरावबो दङ बागान मोननै मोनथामसो बेनिफ्राय आंनि आन्दासाव बा। गोबां थाखा आरजिलांगासिनो दं मानसिफोरा बिदिनो जोङो खुसेर गायना लानो हायोबा मानो ओ- होयो मोजां मोजां। खुसेर बानायना लानो हायोबा गोबां मानसिफोरा बायनो फैयो फानहरना बेनिफ्राय इनकाम खालामनो हायो नखर सोलिलांनो हायो थाखाखौ आरजिनो हायो बिदिनो जोंनिथिं गोबां मानसिफोरा बिदि खालामनानै थाखा आरजिगासिनो दं जोंनि न खाथिफोरथिंबो गोबां बिदिनो खुसे खुसेर बागान दं बेजोंनो आंथ खुसेरनि खुसेरनि आबादनि बागै बारा मिथिया टपिकआ एसे आं खुसेरनि बागै बारा मिथिखायानो जोंनिथिं बिदि खुसेर आबाद खालामनाय गैया नालाय। माइनि आबादनि बागै नोंलाय मा सा सानो नोंथा?
औ नोंथांजों आबादनि बागै मा होनदो आबादनि बार गै ना ना
माइनि मो माइनि आबादनि बागै माइनि आबादनि बागै।
औ नोंथां माइनि आबाद होनोब्लाथाय जोङो जोङो माइ माइखो गायनानै बा जोंनि मा होनो गुबैयै आबादानो जाबाय जोंना माइ माइ खौ गायाब्लानो जोङो खाम मोनजायाबा जोङो माइनि खौ गायोब्लासो जोङो ओंखाम मोनजायो बा जों माइ जोंनि जोंनि ओनसोल बा आबादारि फोरा माइखो गायोब्लासो गासैबो सुबुं माहारिया खाम मोनजायो जुदि जों माइ गायाब्लाथाय ओंखाम मोन जानाय नङा बा जोंनि आदारखौ जोङो मा होनो मोनफुंनाय नङा जुदि जोङो आ-आबादखौ बा माइखौ माइ आबादखौ गायोब्लाथाय जोंनि थाखाय मोजां आरो दा साफ्रोमबो दा गुबैयै आदार होनोबा बा आबाद होनोब्ला माइयानो। जोंनि ओनसोलावथ दा औ दा माइ गायनायनि सम नालाय जोंनि ओनसोलावल दा साफ्रोमबो गायनो ह हमलांनायखौ आं नुदों बा खोनादों अखा हानायनि सम बा गरम बोथोरनि सम बे गरम बोथोरनि समनि फैयैनि सिगां सिगांनो जोंना माइफोरखौ गायजोबो दा सोरबा सोरबाथ जोंना बांसिनानो माइखौ गायबायानो। दा जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो माइ गायनो थाखाय सोरबा सोरबाथ हालौवगासिनो दं टेक्टरजों बिदिनो खोथिया फुदों सोरबाथ हाजिरा लानानै खोथियाखौ फुगासिनो दं माइ गायगासिनो दं बिदिनो जोङो माइ आबादखौ गाय थारनांगौ जुदि जोंनि आदारनि थाखाय बोसोरसेनि थाखाय जोङो माइ आबादखौ गायनानै लाथारनांगौ जुदि जोङो माइ आबादखौ गायनानै लायाबा जों बोसोरसेनि जानाय आदारखौ मोननाय नङाबा माखासे खस्थ जागोन आरो जुदि जों माइ आबादखौ गायनानै लायाबाथाय।
औ औ औ औ औ औ। ओ माइखौ जों गिबियावनो हालौगोरना लानांगौ टेक्टरजों हालेवगोरना लानानै गायलांनांगौ बिदिनो जों गिबियाव बुंनो थाङोबा जों हालौगोरनानै खोथिया फोगोरनांगौ जों टे टरबा जों हालेवनानै गिबियावनो जों ओ फिनथाम खरि एवो नङा होमबा नोंथां। फिन्थाम खरि एवनानै जों खोथियाखौ गायसिगोन खोथियाखौ गायनानै बिनि उनाव जों ओ खमसे खम खो-खोथिया गायखांनानै जों फर्टिफाइभ देससोनि उनाव जों माइखौ गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
बिनि उनाव जों बे माइ गायनो थाखायबो गिबियावनो खोथिया फोखांनानै जों फिनसे एरि एवना लागोरबा मोजां जायो माइखौ हाखौ माने हाखौ दै मोजां थायोबा फिनसे एवना लानो हागोरयोबा माने हाग्रा बंग्रा बे दुब्लियाव थानाय हाग्रा बंग्राफोरा जाहाथे सेवलाङो बिनि सिगां जों गायगोर हालेगोरना लाबा मोजां जायो। बिनि उनाव जों पनसलिस। पनसलिस दिन बा फर्टिफाइभ दिननि उनाव जों बेखौ हालौ फिनथाम हा हा?
जासिगोन खोमा होनदों नोंथां औ जासिगोन दे होमबा ना?
औ दे दे।